औ
औ खोनादोंना मा खालामना दं दा?
आं दङ ओरैनो ओंखाम जाखांनानै जिरायना दं
अ मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो?
अ आङो माबा जोंना स्कवास आलु ओमफ्राय दावदै
अ दङ आंबो ओरैनो जिरायना दङ
ओंखाम जाखांबाय?
आं जाबाय औ
अ
होमबा दा नोङो फ्रिबा जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनि ने
औ औ सावराय जायो
सावरायजागोन ना ओ आयदा हिसाबै आयदा हिसाबै जोङो जेनेबा बर फोरनि बे जिउ खुंनाय आ आरो बेयाव थानानै जोङो गोदो आरो गोदोनि आरो दा माबायदि सोलायबोखो दा बेखौ एसे सावरायनो नामा?
औ औ जायो जायो सावराय जायो
बिदिनो जेनेरेल मोनसे लानोसै आरो जेनेबा उन्दै गथ फोरा गोदोनि समाव माबायदि गेलेनानै समखौ बारहोयोमोन
औ औ औ औ उम उम
दा होमबा ससे बुंग्रोनोसै आं। औ जों बर फोरनि जिउ खांनाय जिउ खुंनाय राहानि बे सोलायनाय होनना बुङोबा जों थांना थानायाव सोलायबोननाय संसार जानाय समाव बे सोलायबोनाय नाम गोदोनि समावथ जोङो गिदिरानो जा उन्दैयानो जा जेनेबा गथ फोरनि बेलायावबा जोङो बे गेलेनायफोरखौ नायोबा‌। आथिखालनि आरो गोदोनि गोबां फारागखौ नुनो मोनबाय आरो सोलायनायखौ । गोदोनि समाव बेबायदिनो उन्दै समाव गोबां बायदिसिना खेला दुला गेलेयोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ।
बे फुटबल बायदिसिनायाथ बे थाखाबायानो आरो बिनि गेजेरजोंबो जोङो। बै गर गेलेनाय
औ
बै हाखर खिखर गेलेनाय बायदिसिना आरो थाखुमालायनाय। बेबायदियैनो हो होसोलायनाय बायदि बायदि गोबांथार गेलेनायखौ मोनोमोन जों समखौ बारहोयोमोन।
औ औ फुटबलखौ बे माबादो गेलेयोमोन ना नारें जुमब्रा।
औ फुटबलखौ गोदोनि समाव नारें जुमब्राजों गेलेयो। आरो बेफोर समखौ गोसोखांबा जों दाबो बिराद मोजां मोनहरो आरो जेन बा माबोरै थांखो गोदोनि समफ्रा जोंनि समफ्रा माबायदि बारलांखो। बेफोरखौ माने बिराद मोजां मोनो आरो गोसोआव मोनसे मोजां फिल फैयो माने गोदोनि समाव जोङो फुटबलखौ हमना ला नारें जुमब्रा जों गेलेबाय आरो जोंथ' बै उन्दै समाव बै जे अमा बुथारोबा सोरनिबा न'खराव
औ
मोनसे फिथोब बायदि थायो माने बे बान्दार बायदि बे बार सुबााथ' बल बायदि जायो, बे बुस्थुखौबो जोङो बार सुनानै बल गेलेयोमोन आरो। बे आथिंबो सानाय गैया मानायबो गया नालाय बै नारें जुमब्राफोरा राथ' आथिं साबावोमोन ओमफ्राय दा बे थ' आथिं सायोमोन आरोय ओमफ्राय आरो बल खालामबावो जोङो बै प्लास्टिक ओमफ्रायो जा जिस्रि बायदिसिनाखौ खननानै जमा खालामनानै बबावबा मुजाफोराव गोदोनि मुजाफ्राथ' गोलाव गोलाव जायोमोन। दा हान्थुसिम गाहामफैनाय बेफोराव जमा सोनानै बेफोरखौ बल खालामोमोन। बिदिनो जोङो फुटबल गेलेयो आरो बै पिटु होननाय गेलेयोमोन। बे बाथाम जाबनानैेै खुबैखायलायनाय।
औ औ बलजों खुबैनायाना।
औ बलजों खुबैनाया।
उम उम
ओमफ्राय थाखुमालायनाय ओमफ्राय बे आथिं आखाइ होनानै बे बारनाय गेलेलायनाय
औ औ मा होनामोनथाय बिनि नामखौ बावबाय आं बिराद
ओरैनोथ' बेलेमोन बेखौथ' जोंनि समाव ओरैनो जोंनि जायगायाव बारनाय गेलेनायखौल होनखायोमोन। ओमफ्र गुबुन जायगायाव माबाफोर नाम दोनोममोन नामा? मिथिया आरो जोङो स्कुलफ्राव बे फरायसालिफ्राव थांबाबो जोंनि गोदोनि सम समावथ' एल पि स्कुलफ्रा बिदिनो फाखानि नङामोन मोजां नङामोन हा बिथाफ्रा बिथाफ्रा हानि जायोमोन नालाय, बे समाव हानियाव बै मोनसे एम्फौ थायोना जों बे आमाय थुस थुस होननाय
औ ।
बेफोरखौ हमनाय गेलेनाय बेफोरखौ बायदिसिना बिराद गेलेयोमोन आरो जेनेबा जिर'नि होनाय समफोराव
औ ओमफ्राय अन्थाइबो गेलेयोमोन ना बे अन्थाइ मोनबा मोनबा अन्थाइ लानानै
औ औ बेखौ गेलेयोमोन । बे आरो मारबल गेलेलनायफोर ।
औ मारगलबो गेलेयो मोन औ ।
औ दे ।
ओमफ्राय आरो बे माबाखौ गावनानै जि गेलेयोमोन सेरखा ना मा होनोमोनथाय बे
गावनाया अ सेलथाव औ जोंनिथिं सेरखा सेर खा होनो ।
औ औ जोंनियाव सेलथाव गावनाय होनोमोन आरो बे खा लेखा बिलाइफोरखौ दै सोमनानै माबाना गावलायलायनाया बे मिस्थां फिथाइफोरजों
उम ।
दाथ' बेफोरखौथ' मोननो थांला दानि गथ'फ्राथ' बेफोरखौ गेलेनो रोंलााना? नुबोआसैबो मोनासैबो दानियाथ' खालि मबाइलजोंनो थानाय जाबाय । गेलेबाबो गेलेबाबो बो मबाइलावनो गेलेबाय बायदिसिना उन्दै उन्दै गथ'फ्राथ' बिदिनो आरो खारथन नायबाय फुथुलानि बेफोरजोंनो समखौ बारहोयो आरो ।
अ दानिया बहुद सोलायनाय फैबाय आरो सोरबा ओ गाबा माने बांसिन दा मानसिफथ' बिराद एसे माबा जाबाय नालाय देभलप जाबाय नालाय बांसिनानो ओ टाउननि गथ'फोरा होनबाथ' जेनेबा बि म मबाइलावनो थायो नङाबा ओ टिभि फोराव ओ कारटुनफोर नायो ओमफ्राय आरो खायसे खायसे आरो माबा भिडिअ गेमफोर गेलेयो ओमफ्राय आरो ओरैनो बेफोरखौ नायाबाबो बे फुथ्लाफोरजों गेलेयो आर ना गारिफोरजों हौवा फ्राथ' गारि बिराद गारिनि माबा जायो नालाय बे गारिनि फथ्लाफोरजों गेलेयो बाहेरायाव ओंखारा आरोना न' सिङावनो गेलेयो ओमफ्राय लोगोफोरबो गैया माने आगोल जेरै गथ'फोरा जमा जमा जोंनि गामि टाइमाव माने गामियाव जेरै गेलेयोमोन ज'मा ज'मा ज' ज' फुटबलानो जाबा बे पेटु मा होनोखो जाबनाय गेलेनाया बेफोरनो पेटु होनोमोन जोंनिथि बे जाबनाय गेलेनायखौ अन्थाइ माबाजाबनाय कारजाबनाय औ औ बेफोर बेफोर गेलेनायाव थ' बिराद गुरला सुरला नामा बिदिबो दंसैमोन ना गेलेनाय बिहोसोलाय नायाव बेफोरखौबोथ' बिराद जमा जमा जानानै गेलेयोमोन जोंना माने हारसिं थाफेरामोमोन आरोना गथ'फोरा्रा खिन्थु दानिफोरा फुरा न' सिङावनो हारसिं हारसिं आरो हा दांनो होला दानि गथ'फोरखौ माने बाहेरावनो ओंखारनो होआ बिमा बिफाया न' सिङावनो गेलेनो होयो फुथ्ला सुथ्ला लाबनानै बायहेरायाव थांनाय नुनो मोनला आरो ना लोगोफोरजोंबो मिलायनो रोंला बि एसे आलादा जालांबाय आरो आगोलनि बायदि नंला आगोलथ' मालाय इमान लोगोफोरजों फ्रि टाइमाव मानि बांसिनानो फरायनाय टाइमाव फरायबाय ओमफ्राय गेलेनाय टाइमावफोरा लोगोफोरजों जमा इन्जय खालामबाय आरो गेलेबाय आरो बिदिमोन दानिया खिन्थु मानसि गथ'फोरा एसे बेलेग जालांबायना आरो एकदम मबाइल मबाइफ्रावनो बांसिन हाबसोनानै थायो बे बेफोरनि जाहोनाव गथ'फोरखौ बे मेगनफोरा हामा जा जानाय बहुद नुनो मोनो ना? मे ओम उन्दै उन्दैनिफ्रायनो बांद्राय मबाइल मबाइल टिभि बिदि नायनानै माने मेगनफोरा उन्दैनिफ्रायनो हामा जानानै बे ससमा लानो गोनां जायो जे बांसिनखौनो बिदि नुयो आरो दानिया।
बिदिनो आरो बे गथ'फोरनि बेलायाव थांबाय जेनेबा
औ
रायजो जानायनि बेलायाव बर'फोरनि रायजो जानायनि बेलायावबो जों गोदोनिफ्रायनो बिदिनो सावरि बादालि जानाय गोबां नुयोमोन नङा दाथ' बेफोरबोथ' गोमालांबाय जोंनियाव सावरि होननाय मोनसे बुस्थुआ गोमालांबाय आरो।
औ
सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे खामानि जायोबा हमना ला गोदोनि समाव न' न' लुनाय न' लुयोबा जोंहा थोरै थोरैफोर जों नुयोमोन नालाय गोदो।
औ औ
औवा खामि सैनाय बिदिनो जागायजेननायनिफ्राय आरो जेनेबा न' गंसे ओंखारजासिम थोरि होलाबजा होलाबनाय खौ लानानै होलानाय होलाबनायसिम लानानै गोबां बि बिदिनो सावरि जालायनाय बायदि बायदि आरो बिदिनो हालेवनाय माइ गायनाय बायदिफ्रावबो जों बेफोरबायदि सावरि जालायनायखौ जों मोननो हायो।
औ
बेफोर गैला बेफोर गोमालांजोबबाय नङा होमबा? दा हालौवनाय आबाद मावनायनि बेलायावनो जोङो दा गोदोनि समाव मोसौ जों हालौओमोन दा ट्रेक्टरजों हालौओ।
औ औ दाथ' मोसौजों हालेवनाय नु फेरलानो माने आंथ' बिराद नु गोबावानो जाबाय आरो ना उन्दै उन्दैबासो नुदोंमोन दा थ' नुुनोनो थांला गामियावनो जा ओं
दानो ओरैनो माइ गायग्रा मेसिनबो ओंखारखाबाय आरो बोसोरनै बोसोरथामसो बावबाथ' जोङो मानसिखौ गायनायखौनो नुनाय नंला आरो। जेनेबा बे गायनाय बेलायावबो मेसिनानो गायसिगोन फारसेथिं नोङो बै हानायावबो गोदो मानसियानो हायोमोन। दाथ' मेसिनानो हायो नङा होमबा? आरो मारा होनायाबो नों दुब्लियावनो मेसिनानो मालाय बेयो जाहैबाय गोदोनि समावथ' हाखांनानै दुब्लिनिफ्राय न'आव रोगाना लाबोनानै नोङो हरनि दुइथा थिनथा बेफोरनिफ्रायनो मारा होयोमोन सोरांजासिम खोमसिनिफ्रायनो।
बे जिगाबफोर जिगाबाव जि गेलेयोमोन ना उन्दै उन्दैयाव बेयाव मारा नाबाय थाबाथाय ओं होसोलायनाय मानाय गेलेलाबायोमोन आरो बेयावनो उन्दुलाबायनानै जोजाला बायोमोन।
औ आरो सोरबा बायदियाथ' जिगाबाव न' बानायना थायोमोन।
औ औ दानियाथ' बुहुत सोलायबाय आरो फारसेनिफ्राय न' बांफोराबोथ' बेलेग जाबाय आगोल जिबायदि जों थोरिनि न'आव थायोमोन। हानि न'आव थायोमोन दाथ' सबबो बांसिन पाक्का बिल्डिंसो लुग्रा जाबाय। गामियावबाबो आरो ना गामियावबो दानिया हा हानि न'खौ नुनोनो थांला।
औ मोनसे जौगानाय लेबेलाव फैबाय आरो जेनेबा। एसे बर'फोरनि गेजेरावबो।
औ ओमफ्राय जेनेबा जौ-जौगानायजों जौगानायाथ' जौगादों किनतु जोंनि खायसे ओ मा होनगोन हा ओ हारिमु जेनेबा माबाफोरा दोरोङारि माबाफोरा बुस्तुफोरा गोमालांदो आरो ना।
औ औ बे गोमालांदों हमना ला नोङो दा बे आबाद मावनायावनो जोङो दोरोङारि गियान बुहुद मोननो हायो नङा होमबा बेफोर गोमालांजोबबाय दा मिसिन फैनाय लोगो लोगो जानाय लोंनायावबो बेलायाव नोङो गोदोनि समाव अनला अनलाफोर देयोमोनबा जोङो उवालफ्राव माइरंफोरखौ सोमना लाग्रोनानै दै फसरनानै देयोमोन नाथाय आथिखालावथ' बे कारेन्ट फैनाय लोगो लोगो आरो माखासे मेसिन ओंखारबाय ग्रेन्डार मेसिन
औ औ औ
अनलाफोरखौ बेफोराव ग्रेन्दाराव उनसिगोन
औ औ औ मानसिफोरा माने ओ दानिया स औ
सबाय ओंख्रिफोर सङोमोनबाबो नों गोदो सारायावनो मोजां दै गोदौ होनानै रुहैनानै खारैफोर होनानै सङोमोन दानियाथ' कुकारफ्राव
औ डायरेख कुकाराव होयो औ माने ओ समखौ ब बासायनो थाखाय आरो मा बे समखौ सेभ खालामनो थाखाय दानियाथ' माने सबबो बिराद मानसिफोरा एकदम मा होनगोन बेखौ बिराद खामानिखौनो स्पिडाव जाजानो लुगैयो खामानिखौनो माने ओरैबायदि जाबाय मानसिफोरा सेकेणड सेकेणडवनो खामानिफोरा जानांसिगोन आरो माने सबबो माने गावनि टाइम ओ ओ माने सेब खालामनो नागिरो आरो बिनि जाहोनावनो माने खायसे बुस्थु माने समजों लोगोसे गोरोबफानो थाखाय खालामनांगौ जायो आरो
औ औ बिदिनो गोदो मोसौफोरासो हालेव बहुद टाइम लायोमोन दा सानसेयावनो बेसेबा बिगा हा हालौनो हाग गायनायफोरनि बेलायावनो हानाय आरो दानाय लुनायावबो नों बेखौनो मोनो
औ
थादाव दायोमोन हिसान सालि नांगौमोन दानि मेचिनजोंनो उइभिंफोर खुलिबाय नालाय आथिखाल टाइमा बिलु गोनां जाबाय आरो ज टाइमनि भिलुखौ बुजिबाइ
होमबा जोंनिया टाइमा जाबाय नामा?
टाइमा एसे दंबावोमोन ससे रायज्लायजाबावगोन ओरैनो दा आरो सोलायनाय होनबा बहुद सोलायबाय नङा होनबा बिदिनो
औ औ
फरायसालिफ्राव थांनायफ्राबो गोदो नोङो बुहुत गोजान गोजान थाबायना थाङोमोन दाथ'नो साइकेल आरो दाथ' साइकेल बा बाइक नांगौ कार नांगौ हाइ स्कुलाव फरायनायखौ गथ'फ्रानो दा बाइकजों थाङ़ो
औ
बेबायदि आरो
ओम ओम